हेल' हेल' नोंथां! औ नोंथां नोंथाङा खोनादोंना औ। औ औ खोनादों नोंथां औ मा खालामदों नोंथाङा।
ओ जना दङ ओरैनो ओं।
अ नोंथाङा। साम आंबो ओरैनो दङ नोंथां।
औ ओं दङ दे।
अ दे अब्ला जों नोंथाङाबो सम दङब्ला जों दा मोनसे गोदान आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों। नोंथाङाबो नों‌ नोंथांनि फारसे जा मिथिगौ बेखौ बुंफालांबाय थाबानो जाबाय आरो मोनथियैखौ नोंथाङाबो। सोंना लाबानो जाबाय दे नोंथां औ औ नोंथां। दे अब्ला जागायनोस आयदाखौ लानाय जादों। बर'फोर बा बर' सुबुंफोरनि सायाव।
औ।
बर' सुबुं होननानै बुङोब्लाथ नोंथाङा। बो मिथिखायो नङा। होनब्ला मानो होनोब्ला। जोंनि जिहेथु नोंथाङाबो सासे बर' बा सासे
औ बर सुबुं।
औ बर'फोराथ आसामनि गोजामसिन मोनसे गोजामसिन बा गेदिरसिन ट्राइबेल हारि होननानै जों साननाय जायो
औ।
खोनादोंना नोंथां।
ओ खोनादों।
बर'हा गाव आलादा राव हारिमु धोहोरोम नेमखा दि बेफोर गासैबो बर'हा
बर'आ दंखाजोबोथ' आरो ओं
ओ बर'आ मोनसे बिदिनो आंगो बर'फोरा माने गोख्रों आंगो राव दङ बे रावखौ माने संबिजिर नि दाइनथि फारियाव गनायजानाय बा दाइनथि सारियाव थिसनजानानै होनना बुंनाय जायो एबा थिसनजादों औ आरो बेयो बर' फोरनि बिमा राव बेखौनो माने बर' राव बुंनाय जायो आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ औ आरो बेयो माने बर' रावा जाबाय सिन तिब्बत बरनि मोन से राव फोलेरनि आरो बे सिन तिब्बत बोरमि रावनिफ्राय फैनाय बे बर' रावा आरो औ बे बर' रावखौ ओ जिगुजौ दजिथाम मायथाइयाव माने ओ गुदि बिजों महरै माने गनायथि होनाय जादोंमोन बेखौ औ औ नोंथां आरो जिगुजौ दजिदाइन मायथाइयाव माने बे बर' रावखौनो गोजौ फराय सालि थाखोआव माने सोसनदोंमोन आरो औ औ बिदिनो बर' रावा माने बिदिनो थिसन जादोंमोन आरो नोंथां
औ
बिदिनो बर' फोरा गावनि मोनसे आंगो दोहोरोम दङ बेनो जाबाय बर'फोरनि गाहाय धोरोम जायखौ बाथौ धोरोम होननानै बुंनाय जायो नोंथां औ बाथौ औ बाथ बाथौ बोरायानो जाबाय बर'फोरनि देरसिन सिन मोदाय जाय बाथौ बोराय बेखौ माने फोरा देरसिन मोद दाम होननानै फुजियो बा सानो बिदिनो औ बर'फोरा औ हा बार दै अर एबा सान आरो अख्रां बे मोनबा गोथौ खान्थिखौ माने खान्थि खौ लानानै माने मोदाय बा सोरजिगिरि महरखौ मानिनानै लानाय जायो नोंथां औ औ बे मोनबाखौ लानानै माने बाथौजों सोमोन्दो दं होनना बुंनाय जायो बेखौनो माने बाथौबो होननानै मानिनाय जायो बे मोनबाया औ बे मोनबानि गासैबो मोनफा मोनफा सोमोन्दो गोनां। जोब जेरै हा होनना बुंनो थाङोब्ला हा नङाब्लाथाय जों सुबुं माहारिया मायाव थांनानै थागौमोन अबाव न' लुगोमोन बिदिनो बिफां लाइफां जिब जुनारफोराबो औ अबाव थांनानै थागौमोन आरो बार बारखौबोथ' जोंनो थांना थानायाव एंगार हायै मोनसे आंगो औ बेयो औ आरो दै जेरावनोखि जों सुबुंफोरा दै नङाब्लाथाय थांनानै थानो हाया। बेबो जोंनि मोनसे आंगो दैयाबो औ औ आरो ए सान एबा अर होननानै बुङोब्लाथ' साना जेरै जोंनो ओ गोजों बा सोरां होयो औ। थिग बिदिनो जोङो साननि सोरांनि थाखायस जोबा साना जोंनो स्रां हाथ'रखि बायदि जोंबाय थानायनि थाखायसो जोङो दिनै बे जोंनि समायना रमायना बुहुम खौ नुनो मोनदों नङाब्लाथाय जोंनि औ बुहुमा खोमसि जानानै थागौमोन औ। थिग बेफोरबायदिनो माने बेफोर गासैजोंबो मोनफा मोनफा मोनसेनि मोनसेया मोन सेनि सायाव सासेया गुबुन सासेनि सायाव माने सोनारलायनानै थानायखौ जों जों नुनो मोनो आरो
नुनो मोनदों। थ' आरो ओं
बिदिनो ओ खेराइयाबो जाबाय बर'फोरनि दोहोरोमनि मोनसे से फोरबो जेराव खेराइयाबो थाब बाखायो बर' फोरनि बाथौ धोरोमाव औ बेवहाय माने खेराइ फोरबो खुंनो थाखाय दौदिनिखौ नांगौ जा जायो मानो होनोब्ला खेराइनि गाहाइयानो बा देरसिनानो जाबाय दौदिनि
औ
बर'फोरखौथ' दानिया बाथौ दोहोरोमल' नुनो थांलिया बाथ बाथौ धोरोमनि अनगायैबोथ' गोबां गोबां धोरोम नुनो मोनो औ जेरै बैष्णब खृष्टान बायदि ब्रह्म धोरोमाव माने लानाय बेखौ जों नुनो मोनो। नङा होनब्ला नोंथां औ औ आरो बिदिनो बर' फोरनि हारिमु होनना बुङोब्लाथ बरफोराथ मोनसे आंगो हारिमु दंखायो जेराव बर' आइजो बा हिन्जावफोरा गासैबो जि जोम दानाय लुनायाव आख फाखा खा जोंनि बर'आइजोफोरा बर' गामि गामि औ गासैबो आइजोफोरा आइजो फोरनि नखर नखर हिसानसालि थाखानायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो बर आइजोफोरा दखना आरनाइ रेगे रेगां फालि
गामसा
खा औ औ गामसा दानायाव ओ बिदिनो जि जोमफोराव एरखांनाय आगरफोरखौ जों नुनो मोनो। जेरै दाावथु आगर, फारेव मेगन औ दाउराइ मोख्रेब, थाइगिर बिबार, हाजो आगर, दिंखिया आगर बेफ खौ माने जों नुनो मोनो। बेवहाय माने आरनाइखौबो जोंनि बरफोरानो दा आखाइजों दानाय बा बानायनाय जायो। बेयो माने जोंनि ब रनि बावउनाय बा सिबिनायनि नेरसोन महरै बाहायो आरो नोंथां बे आ
औ औ
नो जोङो मोनसे सिनायथि जानाय मोनसे हारि। जोंनि बर हारिया बे आरनाइनि थाखायनो औ औ मोनसे सिनायथि जायो। बे आरनायखौनो जो बे आरनाय लायोब्ला जोंखौ माने बर हारि होननानै बा बर सुब
होननानै ओं सिनायनाय जायो आरो मिथिनाय जायो ओं
औ बिदिनो बेनि अनगायैबोथ जोंहा बरफोरा मेथाइ रोजाबनाय आरो दामनाय देनाय बायदिसिना थाबावो।
औ
फोराथ बुंनो थाङोब्ला गावनि आंगो मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय दामनाय देनाय आगजुफोर दंखायो। दामनाय देनायनि बेलायाव नायनो थाङोब्लाथ' जों मोनबाखौ गाहाइ बा आंगो होनना साननाय जायो। जेरै खाम फुं जथा जाबस्रिं गंगोना औ सेरज दा आरो थर'खा
औ थाफायो ओं लोगोसे थाफाखायो एफोरो।
जेरै औ खामखौबो बिदिनो ओ खामनि बिगुर बा खामनि सानिखौ मोसौनि बिगुरजों बानायनाय जायो। जायखौ बुङो औ आरो बेनि सिङाव माने ओ दंफांनि दंफां खौ होनाय जायो औ औ। आरो जेरै सिफुंखौबो औवा गान थि नायनानै बानायनाय जायो औवाखौ हानानै। बा दाननानै बिनि गान थियाव आरो सिफुंनि गुदुङा गुदुंबा जायो। औ। ओमफाय गोदोनिफ्रायनोथ' जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोसानाय रोजाबनाय दामनाय देनाय बायदिफोरा दंखायो आरो दासिमबोथ' सोलिबोगासिनो दङ जहेथु औ। मोसानायनि बेलायाव बुंनो थांब्लाथ' जोङो गोदान मोसानायबो दोङो बिदिनो जेरै बागुरुम्बा। खौ गाहाइ होननानै साननाय जायो जेरै बागुरुम्बानि सिखिरि मोसानाय औ बिदिनो आरो खेराइनि बेलायाव नायनो थांब्लाथ' दावस्रि लाय ओ मोसाग्लांनाय मोसानाय दौदिनि मोसानाय खामाव बारखोनानाय मोसानाय औ बिदिनो मोसानायखौ जों नुनो मोनो औ बिदिनो मेथाइ फोरनि बेलायावबो जों नायोब्लाथ' गोबां रोखोमनि मेथाइ थानायखौ जों नुनो मोनो जेरै गोदान मेथाइ गोजाम मे मेथाइ खुगा मेथाइ आरो बिदिनो जोङो बैसागु फोरबोफोरावथ' मेथाइफोरखौ ओ जेनेबा जंखानायनाय जंखायनाय एदावलायनाय
एदावलायनाय ओं।
औ औ औ। सेंग्रा सिख्ला जंखायलायनाय बिहामजो बिहाव एदावलायनाय बेफोरबायदि मेथाइफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो बरफोर होनना बुंनो थाङोब्लाथ' बर'फोरनि बर'फोरखौ जोङो गुबैयै जानाय लोंनायाव मोनथिनाय जायो एबा सिनायनाय जायो बर'फोरनि गुबैबा गाहाय जाथ जानाय लोंनाय जायखौ जोङो बुङो बेयाव जानाय लोंनायनि बेलायाव जों नायनो थाङोब्लाथ नोंथां बरफोरनि थाखाय खारै ओंख्रि बा खारदै ख्रियानो गाहाय।
गाहाय ओं
नि अनगायैबोथ खारदै ओंक्रि संनायावथ जोङो खारदै नांगौ जायो नालाय बे बेखायसो खारदै होनो खारदैखौ जोङो गिबियाव माने ओ थालिर बिफां फांबा आयथिया थालिरनिफ्राय बानायनाय जायो औ बे बिफांखौ गिबियाव दाननानै बे औ जिर नानै फोराननानै बेखौ सान्दुुंङाव होनानै जेब्लानो खिबियो रानो अब्ला थाय बेखौ ओ सावनानैबा बेनि हाथफ्ला जिहेतु ओंखारो बेखौ माने दैजों औ दैजों सोमनानै बा सरनानै बे जेनोखि बिदै बा रोसि ओंखारो बेखौनो खारदै बुंनाय जायो औ बेनिफ्रायनो खारदैया ओंखारो आरो बे खारदैआनो जाबाय ओ गोबाब जायो खारदैनि जायखौ बुङो सवाद बा टेस्ट। बे जाबाय गोबाब औ औ आरोथ' बर'फोराथ' गुबैयै औ नारजि अमा जाग्रा जिहेथु बरफोरा बरफोरनि नखराव गासैबो नखरफ्रोमबो बर आइजोफोरा दाव अमा फिसिनानै जाखायो नालाय आरो सबाय जों साम' नाफाम बेफोरबायदि आरो बरफोरखौ जोङो गुबैयैथ' ओ एंखावरि खांख्राइ गांजेमा जाग्रा बुंनाय जायो मानो होनोब्ला जोंनि सुबुंफोराथ' बेफोरखौ गाव गावनि नखरनि खाथि खाला दैमा दैसा फोराव मोननाय जायो आरो बेफोरखौनो जोङो औ सुबुंफोरा माने जायो बर' सुबुंफोरा आरो ओ बेखायनो जोंखौ गुबुन जाथि बा गुबुन हारिफोरा गां खांख्राइ जाग्रा होननानैबो मुगैनाय खौ जों नुनो मोनो आरो
औ नुनो मोनदों ओं ओं खोनादों
आरो बिदिनो नाफाम नाफामनि बेलायाव बुंनो थांब्ला जोङो गिबियाव नाफामखौ नाखौ फोराननानै औ बेखौ माने देनाय जायो थासनि बुगा लागायनानै बे खौ बा दुगाजों गलायनानै बेखौ देनाय जायो बिनि उनावहाय बेखौ औ जेब्ला देनाया गेब्लेयो अब्ला नाथाय बेखौ हासुङाव सोनानै आरो बेवहाय औ देनाय समाव समावनो एसे खारदैबो फाखानाय जायो आरो बेखौ औ सेवनो थाखाय बेखौ हासुंआव बा थेमायाव
थेमायाव सोना दोननाय जायो
बेनि उनाव जेन बेवहाय एम्फौ बा थाम्फैफोर हाबनो हाया जेबो गाज्रि दा जाथों होननानै बे माने मोजां सोबनानै सायाव हाथफ्लाजों लिरनानै दोननाय जायो औ आरो बेखौ से दान बा सप्तााथामसोनि थाखाय
औ दोननाय जायो
जायो से दान थायो ब्ला मोजां जायो जिहेथु ओ सेवोला मोजां जायो आरो औ जानोबो गो गोथाव जायो आरो मोदोमनायाबो मोजाङै फैयो बिदि होननानै बेखौ माने ज एसेबांनो गोबाव दोननो हायो एसेबांनो मोजां
ओं गोथाव जायो आरो मोजां जायो आरो ना
आरो बिद बिदिनोथ ओंख्रि गोबाब जायखौ बुङो बेबो सम जना बिलाइनिफ्रा फ्रायबो मोननाय जायो जोङो बेखौ आरो औ औ औ नारजिजों अमा होनोब्लाथ जोङो बेखौ ओ गिबियाव नारजिखौ फाथोनि फ ओमफ्राय मोननाय जायो जिहेथु औ औ आरो फाथोखौ बेगरनिफ्राय फोनाय जायो आरो बेखौ बे फाथोआनो माने फाथो बिलाइआ जेब्ला खागोन खानानै बे खौ जेब्ला फोराननानै जेब्ला गोरान जागोन अब्ला बेखौनो बे फाथोखौनो नारजि होननानै बुंनाय जायो औ नारजिखौबो ओ अमाजों जायो अमाजों जाब्ला जोबोर गोथाव जायो आरो बिदिनो औ औ नारजिखौ बिदिनो ओ अमाजों जानांगौ आरो बरफोराथ जौ बिदै जायखौ बानायो आरो जौ बिदै बानायनाया थ जोंनि बर